हेलौ औ खोनादों ना नोंथां? औ
औ आं खोनादों नों औ
मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आंथ बाय मोन मोनानि जा खांनानै जिरायना दं नोंथां।
अ
आरो
ओरैनो खबरफ्रा बोरै नोंथां
खबरा दंथयो नोंथां गेजेरावनो नोंनालाय औ नोंथांनिया नै दा प्रब्लेम जादों नामा हेलौ खोनादों ना नोंथाङा हेलौ नोंथांनिया माबा प्रब्लेम जादों